औ खुलुमबाय नोंथां
ओ गोजोन सानजौफु समनि गाहामलायनो थावाहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गाहाम आामग्लायनायखौ फिन बावहरफिनबाय
औ ओ दा आं नोंथाङा बे सानजौफु समाव ओ फन बा कल खालामनायनि गुबै जा जाहोना जाहैबाय ओ नोंथाङाथ' अदालगुरिनि ओ अदालगुरिनि ओ जौगानायनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ मा मा बिथिङाव जौगादों मा मा बिथिङाव गाहाय जाना दं बे बेनि बागै एसे आं सावरायनो गोसो
औ औ जौगानाय होननानै बुङोलाथ' जोङो बयबो ओ मानसि हारियानो मि थिगौ नङा होमबा जों दिनै जौगानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो ओ गोबां बेसिम सफैबाय नङा होमबा दिनै हान्था मेलानिफ्राय लानानै जोङो दिनै ओ जोंनि थानाय जानायफोरखौ लानानै जों दिनै जौगाबोबाय नङा होमबा नोंथां औ अ जोंनि उदालगुरि नो ओनसोलाव होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय गोबां जौगासोदों होननानैबो आं बुंनो थाङाखै आथिखालावथ' जोंनि दालां ओ फालांगिनि थाखाय जेनेबा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जोङो हान्था मेलाखौ गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबां जोंनि दालां ब्रिजफोरा दिनै जाबाय जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो जोंनि बे ओ जोंनि उदालगुरि ओनसोलनिनो जोबथा जोंनि तामुलपुर जिल्लानि साफाङाव थानाय जेरै आथेरिकाट खाग्राबारि होननाय जायगायाव बेयाव मोजां मोनसे दालां बानायनानै होनाय जादों आरो जाय दालांजों जोङो दिनै थांलाय फैलाय खालाम मनो हायो आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बोसोर बोसोर बोसोर जुगनिफ्रायनो मानसिफोरा बेयाव भुगिनांनानै थानो गोनां जादोंमोन आरो मानोना बै भुटान हा जोनिफ्राय दैमाया जोबोर गोसायै फैयोमोन मानसिफ्रा बिथिं बारलांनोनो हा हायामोन आरो जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बै ओनसोल बै जायगाथिं थांनो थांनो थाखाय गोबां दैनि थाखाय जोबोद उसुबिदायाव गोलैयोमोन आरो नाथाय दायो आथिखाल आथिखालाव दालां जानायनि थाखाय जोङो गोरलैयैनो दायो जोङो थांनो हायो जेराव जोङो गोबां सिगाङो एक घन्टा लानाय लामाखौ जों दिनै पास मिनिटावनो बारनो हानाय जाबाय आरो बेफोरबो जोंनि जौगानायजोंनो लोब्बा दङ
औ औ माबा मोनसे दालांनि बागै बुंदों नोंथाङा
जोंनि ओनसोलावहाय बियो दालां दोङो जोंनि बे खाग्राबारि आथेरेखा होननाय बियो जोंनिया अदालगुरि जिल्लानि तामुलपुर जिल्लानि माने नांजाबनानै थानाय बियो जोंनि मोनसे फिसा हार मोनसे मोनसे फिसा बेयो एरिया आरो बे खाग्राबारि एरियााया बियो जोंनि गोबां बेयो इउट औ
औ ओ नोंथांमोननि ओ जौगानाय बुंब्ला ओ म जेनेबा सावसिनाय मा होनो बेखौ मेडिकेल मेडिकेलनि बिथांनि ओ जौगानायनि सायाव औ
औ बेखौ होननानै बुंनो थाङोब्ला आं गोबां खोब जौगासोदो होननानै आं सान बुंनो थाङाखै दिनै जोंनि ओनसोलावहाय सिभिल हस्पिटाल पिला बि मोननै मोनथ दङ नाथाय बेयाव नांगौ रखनि डक टर गैया जायनि थाखायनो बेमार आजार जाबाबो जों बेयाव सैनोनो हाया जुदि नों हसपिटालखौ नों लुनानै दनानै जुदि डाक्टर थायोब्ला सोर बेमारिखौ बेयाव लानानै जोङो फोथायनानै जों देहाखौ नायजाहैनो नङा होमबा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो डक्टरफोरानो थाया नांगौ रोखो मनि हसपिटालखौ लुना दोनबाबो बेद थागोन डक्टर थाया बिदि रखम फेसिलिटिनि गैयिनि थाखाय बेफोरो जोंनि गोबां माने गोहोम गोैलैदों आरो जोंनि नैबे ओनसोलाव जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मानोना गोबां मानसिया बेमार जार जायो गोलोम बोथोरावथ' गोबां मानसिया बेमार आजार जायो नङा होमबा नोंथां जों जुदि नांगौ रोखोमनि मोजां डक्टर मोनाब्ला जोङो बेमारखौनो जों च सेकआप खालामनो हायाब्ला जों दिनै चेकआप खालामनो थांनो गोनां बा जों दिनै बायहाथा सारियालि गेरेछर बिदिनो तंला गोजान गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायो बिदिनो जोङो गुवाहाटिसिमबो थांनो गोनां जायो जों दिनै अ अपारेसन खालामनोब्ला नाथाय जोंनि ओनसोलाव मोनसेबो बिदि ओ जौगानाय अनुस्थान खौ जों बारा नुवाखै
औ अ
अब्ला नों थांमोननि साइडआवहाय बे नोंथांमोननि साइडआवहाय बोरैहाय जौगानायनि बेलायाव मा बुंनो हायो नोंथांमोना
औ ओ जोंनिया गलैयो एरियाया बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा माने जों दाथ' बाक्सायाव गोलैला जों तामुलपुरावनो गोलैबाय ओ अब्ला तामुलपुर हिसाबै जौगानाय बुङोब्ला जोंङो गो बां जौगानाय बुंनांगोन मानो होनोब्ला तामुलपुर हिसाबै ओ गोदो बेयाव ओ माने ओ राजथावनि गैयामोन नालाय डिस्ट्रिक्टनि बेखौ जोङो दा तामुलपुराव मोननो थांगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बा जा दालां ओ फाग्लादिया बारलांनाय बे दतमा ओनसोलनिफ्राय ओ बारनानै जा दालां गोदान बानायदों बेहाय जोंहा गोबां सुबिदा जादों मानो होनोब्ला भुटाननि ओ सुबुंफोराबो बे लामाजों फैना हान्था मेला राहायै फैनानै ओ जोंनि बे ओनसोलाव ओ गोबां मानसियानो दखान फहर होनानै ओ सोलिनो हानाय जादों आरो नोंथां ओ लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो ओ हान्था मेलानि राहा होनना बुङोब्ला जोंहा लामाफ्राबो गोबां आ गेदेर गेदेर आरो फाखानि जाजुब्बाय आरो बेजों लोगोसे से ओ जोंनि ओनसोलाव ओ मेडिकेल होनना बुङोब्ला एसे उसुबिदा जाना दोङो आरो मानो होनोब्ला जोंना मेडिकेला ओ मुसलपुर थांनांगोन हयथबा जोङो तामुलपुरावबोथ' दाबो मोजाङै सावस्रि फाहामसालि जोङो मोननो थाङाखै मोननो थांदोंब्लाबो ओंखाराखै आरो ओ बेखौ रुजुयोब्ला जोङो बे सावस्रिनि फालायाव बा सावस्रिनि बेलायाव एसे ओ गाहायाव गोल्लैनानै दोङो ओ इडुकेसन लाइन बा सोलोंथाइनि राहा होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां जौगाबाय। ओ सोलोंथाइनि फसंस्थाना जेसेबां जौगादों बेनिख्रुइ जोंहा ओ फरायसुला बा फरायसुलि फोरा बांसिनै जौगानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बोसोर फ्रोमबो मेट्रिक आनजाद एबा पि अ आनजाद होनाय ओ सुबुंफोरा ओ गोबां पारसेन्ट बा गोबां हाराव जोंनिया ओ पास जानायखौ जों नुनो मोनदोंसै। ओ लोगोसेनो ओ बेवहाय ओ फेल जानाय हारखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो। दिनैनि समाव ओ बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला जोङो जौगानायखौनो होनना बुंनांगोन जोंनि ओनसोलाव ओ खोब बांद्राय बुंनो थाङाब्लाबो ओ जोंनि ओनसोलाव गोसे गुबुन गुबुन फालांगियारि बिथिङावबो जोंनि ओनसोलाव जों जौगानायखो नु ओ जौगानायखौ नुनो मोनदोंसै ओ बेखिनियानो आरोना
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो जों गासै बुंनो थाङोबा जोंनि हालामा जौगाजोबाखै जों रोखायै बुंनो हायो जों जौगानायखौ खालामनोब्ला जोङो जोंनि गासै बिथिङावनो जोङो जौगाजोबनांगोन नङा होमबा सोलोंथाइ बिथिङाव जों जौगानांगोन जोङो बेफार फालांगि खालामनो थाखाय थाखाय जों लामाफोरा मोजां जानांगोन जोंनि देहा सावस्रिखौ नायनो थाखाय जोङो हस्पिटाल मोजां थानांगोन नङा होमबा नोंथां गासैखौबो लानानैसो गासैखौबो लानानैसो जुदि जौगासार रनाय जायोब्लासो जोङो डेभ्लप रायजो होननानै जोङो बुंना लानो हागोन नङा होमब्ला जों दायो जौगालु माने डेभलपिंआवसो दोङो नङा होमबा जोङो दा दासिमबो जोङो जौगानाय हारिबो जानो हायाखै जोङो जौगानाय ओनसोलबो जोङो जानो हायाखै जोङो दायो डेभेलपिंआव दोङो आरो। नङा होमबा जौगालु दावगाबाय थादों ओ औ जों जों फारसेफोरथिंबो जों नायोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय जों दिनै रेलगेट ब्रिज नांगौ ब्रिजनि जेरै गरेस्वरनि लामायाव जोङो ब्रिज नांगौ जायो जेनेबा थांलाय फैलायनि थाखाय जोङो रेलवे ब्रिज बिदिनो टंलायाव रेलवे ब्रिज खैराबारियाव रेलवे ब्रिज बिदिनो अदालगुरियाव रेलवे ब्रिज बेफोरखौ खौबो जों नांगोन मानोना जोङो स्कुल थांनाय समाव जोङो गोबां खस्थ' जायो फरायसा फरायसुलिफोरा टाइमाव स्कुलाव मोनहैनो हाया जेराव स्कुल टाइम जागोन बे समाव मालाबा ट्रेना फैना होनानै लामाया ब्लक जानानै थायो अब्ला फरायसाफोरा बोरैहाय नोङो फरायसाल' नङा नों आं जेनेबा साख्रि आवला बिथांमोनाबो दिनै टाइमाव स्कुल अफिसाव जोङो थाब सहैनो हाया जायो आरो बेफोरनि थाखाय बेफोरखौबो नांगोन बे फोरबो जोंनि जौगानायनि खामानियाव गोलैयो नङा होमबा जौगानायखौ बुंनानै जोङो फंसे सोदोबाव जोङो फोजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां जों जौगानायखौ गोबां बिथि ङावनो जोङो दानाय लुनायफोरनि जौगानाय बिदिनो जोंनि थानाय थास हारि जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो एसे साखोन सिखोनै जानां गोन नङा होमबा गोदोनि समाव जोङो गोथां गोब्राब जानानै जों संना जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मोजाङै संना जानो रोंबोननाय जाबाय गोदोथ' जोङो गोबां बिदिनो गोथां गोबब्ला जानानै जोङो जिउ खुङोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालाव जोंनि मानसिफोरा सोलायबाय सोलोंथाइ मोनबाय आरो एसे मोजाङाव थानानै जानो रोंनाय जाबाय आरो अब्ला जोंनि साइडआवहाय बेफोरबायसानो जोङो जौगानायखो जों फुरा आबुं महर मोनबाय होननानै आं बुंनो हाया दिनैनि समाव नोंथां जोङो जौगाबायसो थादों अब्ला जोङो फारफ्रोमथिंबो बिथिंखौ जों सरासनस्रा नायनो थाङोब्ला जोङो सिगांनिख्रुइ जों बहुत जौगाबाय आरो गोदो थ' जोङो लामा मोनसेयाव जोङो अन्थाइ थरसेखौनो जों नुनो थाङामोन जेरै हाब्रु गोजामोन आथिखालावसो जोङो एन जि एन रेगानि थ्रुयै जों गोबां लामा गामि गामियावनो जोङो सि सि ब्लक दिनै जोङो थाबायनो मोनसै आरो माने अखा हाबाबो जोङो एसे हाब्रुनिफ्राय एसे जोङो रेहाय मोनसै आरो जोंनि गोबां ओनसोलावनो गामि फोरावनो दिनै सिसि ब्लक जाजोबनो हमबाय बिदिनो जोङो जेथिं थाङो नो जोङो पाका लामा उथिनो मोनो गोदोथ' जोङो साइकेलजों थाबायोब्ला बाइक गारि जेबो हान्था मेलायाव जोङो जोबोर उसु बिदामोन आरो जों बेरायनो होमबाबो बेरायनो हायामोन आरो अखा बोथोर समाव दाथ' जोङो लामाफोरा जेथिंबो पाखा लामा जाजोबबाय आरो मेन मेन लामाया आरो गिदिर लामाया आरो बिदिनो गामि सिं सिङावबो दिनै जोङो सिसि ब्लक नि लामा जानो हमबाय आरो अब्ला नोंथां जोंनि समा बिसिनियानो सै जोंनि समाजाव रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथां
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो नोंथांजों उनाव फिन सावरायबावनो मोनगोन होननानै